औ मा खालामदों नोंथां?
ओरैनो दं नोंथां।
उन
गोजोन गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां देनाय बुंनायसाय
नोंथां जों बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां हागोन देनाय बुंनायसाय-
दे बिब्दिब्ला गुबै आयदानि सायाव सावरायनोसै दिनैनि आयदाया बैसागु बैसागु होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथिजोबखायोै बैसागुनि बैसागु होनोब्ला औ बैसागु होनोब्लाथ' जों मोसौ थुखैनायनिफ्राय जागायो- बेयावनो सैथो दाननि सैथो दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौ थ थुखैनाय जायो बेवहाय मोसौ थुखैनायाव जों लाव फानथाव- बेसादखौ जों सानसे आगोलावनो बुथुमनानै लाखायो। बेफोरबायदिनो औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो सैथो दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौखौ दैमा एबा फुख्रि- राव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौ थुखैनायावबो मेथाइ खन खनै फैनाय जायो बेफोरबाय औ बेफोरबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै दुब्लि एबा फोथाराव हगारसारनाय जायो बेफोरबायदिनो जेब्लानोखि मोना जायो अब्लानोखि मोसौ खानाय गलि गलि बुङो बेखौ गलियाव मोसौखौ गोदान आलारि बा थि सावनानै मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो बेफोर औ नोंथां बेफोरबायदिनो बैसाग दाननि से खालाराव न'खर न'खर फुजा होनानै उन्दैया गिदिरखौ मान खालामनाय बेफोरबायदि नेमखान्थि दङ
औ दङ नोंथां
औ नोंथां बेफोरबायदिनो बैसाग दाननि नै खालारनिफ्राय जों गामिनि बोराइ बेन्थ' गथ' ग थाइ सेंग्रा सिख्ला गासिबो जयैनो बैसागु रंजानो एब बा मागिनो ओंखारनाय जायो। नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि थिं बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां जोङो बो-बैसागुखौ मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो। जेरैहाय जोङो सैद सैद दाननि लास खालि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बैसागनि से थि सानखालिसो मानसि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो गिबियाव जोङो मैसौ मोसौ बैसाग सान फालिनो थाखाय जों जाखिनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बायदिसिना आगजु बैफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बा सकनिफ्राय जोङो लाना फैग्रोनाय जायो जेरैहाय जों दिगलिलिटि थाराय हालदै लाव फान्थाव बायदिसिना नांगौ जानाय मुवाखौ जोङो सानसे सिगाङावनो जों लाबोना दोनग्रोनाय जायो नोंथां बै-बैनि उनावहाय जोङो सैद दाननि जोबथा सानखालि फुङावहाय जोङो सिखारनानै गिबियावनो औवानि थेंवल जिरनानै बैफोरो जेरैहाय लाव फान्थाव थाराय दिग्लिथि बायदिसिना गासै बेसादखौनो जों माला सुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ गिबियावनो दैसा एबा फुख्रिफोराव बा हाखरफोराव लांनानै थुखैना लाग्रोनाय जायो। बैनि उनावहाय जों बै मालाखौ गानहोनानै गानहोनाय जायो आरो जों जों थुखैनाय समाव मोनसे सल' खननाय दं गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैहाय ला औ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे हान्जा हान्जा एर बिमा गायदे बादि दा जा बिफा हालुवा बादि जा होननानै सल' खन्नायदों नोंथां
औ औ नोंथां
औ नोंथां बेफोरबाददिनो जोङो बै बै सानखालि जों मोसौनि बिखङावहाय जे हांगारफोन्नो थाखाय जोङो सारायनि बा खान्थानि हांगारखौ हग्रोना लानाय जायो आरो बेवहाय थाव गुबैजों लगायनानै फोनाय जायो गोदोनि दिनाव बुंनाय जायोमोनदि मोसौ मोसाफोर मोसौ मोसाफोरखौ
मोसौ मोसौफोरखौ जे बैफोरबायदि फोननानै होयोब्ला मोसा दावरायाइफोरा गियो गियोमोन नो बैनि थाखाय बैफोर खोथाखौ फोनना होनाय जायो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो मा मानसि बैसागो सान हिसाबै जोङो बैसागनि सेथि सानखालि हिसाबै फालिनाय जायो।
औ।
बै सेथि सानखालि जोङो गिबियावनो न'खराव आलारि बाथि फोजोंनानै उन्दै उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ
मान बावनानै गियान लानाय बै सानखालि जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो बैसागनि नैथि सानखालिनिफ्रायसो जों मोसा मोसा मोसानो लायो बैसानखालि बैस सानखालि जों बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय आबै आबौमोना गासैबो ज' ज' हानजा हानजा दुखु दाहाखौ बावगारनानै बोसोरनि खेबसे रंजानो थाखाय गाससिबो ज' ज' ओंखारबोयो बैफोरबादिनोहाय जोंनि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबोखौ फालि फालिनाय जायो आरो बेफोरबादि बिदिनो बैनि न'खर बैनि न'खर मागिनानै जा एसे थाइसे थाइनै मा माइरं बा फैसा गरसे बेफोरबायादि जोङो मोननायखौ जमा खालामनानै स्नि सान मोसाखांनायनि उनावहाय जोङो खनसे खा दैसा एबा फुख्रि जिंफोरावहाय जों खाना जाहैनाय जायो बैफोरबायादिनो जोंनि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओन
बे औ।
औ।
बुंनायसाय नोंथां। जोंनि जोंनि फारसेथिंबो बेजबेफोरबायदि दिनो बैसागुखौ सेनिफ्राय स्नि सानालागै फालिनाय जायो बेफोरबायदिनो औ। बेफोरबायदिनो न'खर न'खर गामि गामि ज' ज' मोसाहैनानै न'खरनि सुबुंफोरा अननानै जा माइरं फैसा हरो बेफोरखिनिखौ जमा खालाम नानै बेफोरबायदिनो स्नि खालाराव जयैनो गावबा गावनि गामियाव रंजानाय जायो। औ नोंथां बेफोरबायदिनो स्नि साना जोबलांनायनि उनाव गामिनि गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासिबो ज यैनो फोथार फोथार एब्रा फोथार एबा दैसानि सेरफोराव बेफोरबायदिनो जयै खाना जानाय जायो बे लावखार ओखाम जानाय बुङो बेफोरबायदिनो जयै गाजा गोमजायै रंजान नानै लावखार ओंखाम जानानै बैसागु
अ ओंखाम जानानै बैसागुखौ बिदाय हरो औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो बैसागु फोरखौ बेफोरबायदि रंजा बाजायै खुंनाय जायो बे बेनि अनगायैबो गामिन गामियाव बा गामि खाथि नि बेफोरबायदि जयै लोगो नांनानै मोनसे बैसागु बिदाय फांसन बुङो। बे
औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां। नोंसोरनिथिंबो बेफोरबायदि खुङो ना औ नोंथां खुङो।
औ औ नों नोंथाङा नोंसोरनिथिं माबायदि बेफोरबायदि खुंनाय जायो एसे फोरमायना होदो?
औ जोंनिथिंजायबो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो एखे रोखोमै बैसाग दाननि जोबथा सान खालि बैसागनि नामाव मोनसे फांसन खुंनाय जायो।
औ
बै फांसनाव जोंनि ओनसोलावहाय जों बायदिसिना खेला दुला होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
खारनाय, बारनाय, रोजाबनाय, मोसानाय बायदिसिना खेलाफोरखौ बै सानखालि जोङो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ गेलेहनानै जोङो रंजा खुसियै बैसाग बैसाग दानखौ बिदाय होनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां।
बैफोरनि अनगायैबो बैफोर खेलाफोरनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा खेला गेलेहोनाय जायो बै सानखालि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ गेलेनाय खेला फोरनि माबायाव औ खारनाय, बारनाय बेफोर बेफोरबायदिनो खाबादि, दिरुं बोलायनाय बेफोरबायदि गेलेनायफोर खौ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो रनसाय लिर नाय, सावगारि आखिनाय बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदि स्टेज प्रग्राम बुङोब्ला मोसा मोसानाय बादायलायनाय, हरखाब बुंनाय बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन प्रग्रामफोर लानाय जायो। बेफोरबायदिनो औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो बैसागु फांसनखौ साननै सानथामफोर खुंनाय जायो। बेफोरबायदिनो मो सानाय बादायलायनि बेलायाव आरो लोगोसेनो गेलेनाय, खन्थाइ आवरायनाय गासिबो बादायलायनायनि बेलायावनो फार्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज, थार्द प्राइज मोनथाम लाखिनाय जायो।
औ थारैनो।
नोंथां बेफोरबायदिनो जाय बिथाङा देरहानो हायो बेफोरबायदि प्राइजबो होनाय जायो।
औ नंगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो बे बे फांसननि जि लास्टाव बेवहाय मेथाइ रोजाब
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो गामिनि गथ' गथाइ लोगोसेनो खा
औ थानांगौ।
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो?
जायबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो एखे रोखोमै फांसन खुंनाय जायो नों एसे सिगाङावसोहाय नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय।
औ
औ नोंथां जोंना समा बो जाबायमोन बिदिब्ला।
औ औ नोंथां
नोंथांजों बैसागो फोरबोनि बागै सावरानानै जा मिथियै बाथ्रा बेफोरखौ मिथिनो मोननायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ दे बिबदिब्ला नोंथां
औ दे नोंथां
गोजोननाय थाबाय
ओं गोजोननाय थाबाय